खोनादोंना नोंथाङा? हेल' नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा हा हा? औ खोनादों नोंथाङा? खोनादोंना नोंथाङा? खोनादों ना? हेल' नोंथां।
औ औ हेल' दासो खोनादों नोंथां।
बिदि खालामनाङा नोंथां कलखौ दै रायलायनांगौ। रायलायनांगौ बिदि खालामनाङा नों माने फनखौ हरो हरनाय समाव माने रायलाय दै।
औ नोंथां आं फनखौ रायलायगासिनो नेटवार्क आपडाउन जाबाय थायो।
औ औ माने सिस्टेमा मानि बिदिखौ गनाया आरो नोंथां। दा नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो नोंथां आङो नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां। दा बिदिब्ला नों थां बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांमोननाव माबायदि रंजायो आरो बैसागुआ बर' हारिजों मा सो सोमोन्दो दं बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायना होदो नामा नोंथां?
औ औ नोंथां दा बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि आंगो फोरबो दा जों बैसागुखौ बोसोराव खनसे जायो बेखौ जों गोबां बोसोर गोबावनिफ्रायनो नेबाय थायो नोङा होमबा? बैसागुआ माला फैगोन बैसागुआ माला फैगोन होननानै दा बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि रंजानायनि दिन जों दा बैसागुनि से थारिखनि सिगाङाव जों मोसौ मोसाखौ लाव फान्थाव बायदि माबानानै थुखैनाय जायो दैमायाव।
औ नोंथां।
बेबायदिनो से थारिखाव जों गावनि न'खरनि गिदिर गोलाव फोरखौ खुलुमनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ ओमफ्राय बेनिफ्राय नै थारिखनिफ्राय जों
मोसानाय जायो आरो जोंनि बे ओनसोलाव माने बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
न'खर न'खर मागि मागि जों सानब्रैखौ मागियो आरो बैसागुआव।
औनोथ
दा जोंनि गैथ' बैसागु फोरबोआव मागिखांनायनि उनाव गोबां न'खर नखर दं नालाय गोबाव लायो समाबो बिनिफ्राय जों बेस बैसागु फोरबोआव बिदिनो मागि मागि लास्ट जोबथि सानखालि जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां
औ नोंगौ
औ दा लावखार ओंखाम जाखांनायनि उनाव जोंना बेबायदिनो साननैसो थानानै बैसागु बिदाय जायो
औ नोंथां
औ बे बैसागु बिदायाव गोबां रोखोमनि बादायलायनाय जायो जोंना जेरै बे बिहामजोफोरनि बा बोराय बुरि बेफोरनि दिरुं बोलायनाय काबाादि खेला गेलेनाय बा जोलुर गेले गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बादायलायनाय आयदा जायो आरो
औ
बैसागु फोरबो होनोब्ला बेफोरनो मेन रंजानाय नालाय दा बैसागु बिदायाव जोंना गोबां रोखोमनि बादायलायनाय दं खाम सिफुं मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय बायदि बायदि आयदायाव दा बेफोरखौ बेफोर आयदायाव नों बाहागो लानानै बान्थाबो मोननो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां
दा बान्थाखौ सेथि थामथि नैथिनि बान्था बानायनाय जायो जोंना बैसागु बिदायाव आरो बिनि उनाव लास्ट जोबथिखालि जोंना बैसागुआव नि जोबथिखालि जोंना रोजाबगिरि लाबनाय जायो मुंदांखा औ बेबायदिनो जोंना बैसागु फोरबोखौ फालिलांनाय जायो आरो ना नोंथांमोननिख्रुइ माबोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो औ
बैसागु होनना होनना बुंदों बुङोब्लाथ' जोंहा मा जोंनि जेनाखि ओ गासैबो बर' माहारिफ्रानो मोनथिजोबखायो नङा नोंथां बैसागुआ मा दा बैसागुआव जोंहा सैथ्रदानाव जेनेबा जोबनाय सैथ्र'नि लास जोबनायाव जोंहा मोनसे माबा दङ ओ गोखा गोखै जानाय नङहोमबा नोंथां जोङो गो गोखा गोखै जायो बिदिनोखालि बिदिनो जोङो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय गामिनिफ्राय मानि बर' आइजो बा हौवा मानसि गासैबो हाग्रायाव थांनानै माने बैबायदि जे गोखा गोखै मैगंफोर बेयाव खांना लायो हाग्रानिफ्राय खानानै नङा होमबा नोंथां जेरै दौस्रेम आरो दउपेन्दा आरो बिदिनो मान दे, एलांसि बा ओ एखौ माहोनो खिफि बेन्दों आरो था राय माने बिदिनो मख'जोबनो हायो गोबां माने माबाफोर दं मैगंफोर दं आरो गो गोखा गोखैयाव होनायफ्राव नङ नोंथां औ दा जोंहा बे बेफोरो बेफोरखौ जानायनिबो मोनसे माबा दङ मानि थाखाय जायो होनना बुङोब्ला बेफोरखौ जायोबा जोंहा माने माबाफ्राव देहा मोदोम सावस्रिफ्राव माबा फोर बेमार आजारफोरा माने जोंखौ नार सिननो हाया होननायखौ जों खोनानो मोनो माने बेफोरबायदि फोथायबोदों
नंगौ नोंथां
बेनि उनाव जोंहा बेखौ जोंहा लाबोनानै हाग्रानिफ्राय खाना लाबोनानै न'आवहाय जेनाखि बैसागुनि नामावहाय माबानाय सिथारनाय अमा नङा होमबा नोंथां बे अमाजों एवनानै जायो आरो दाना फैबाय ओ अखानायै माय बैसा ग दानै से अक्ट' नङा होमबा नोंथां? बिदिनखालि जोंहा आहथि होनानै माबायो ओ इसोरनावहाय आर'ज गाबो जेरै जोङो सिगां समफोराव जों माबाफोर गोरोन्थि एसे गेना गोरोन्थि मावबोदोंमोन नामा खामानिफोर बा इयुनाव जोंहा ओ मा जेबो बेमार आजार दाजाथों माने फैगौ समफोरा जोंनि थाखाय मोजाङै मोजां फै जेबो खैफोद निदान दाफैथों बेफोरबायदिखौ माने साननानै जों आवहु थिखौ होनाय जायो आरो नोंथां दा बेनि उनाव ओन्दैया गेदेरखौ गेदेरा ओन्दैजों मान सनमान लानानै आशिरबाद होलायनानै बे आवहाथि सावनायखौ फोजोबनानै बै दिननिफ्रायनो माने जोंना बैसागु रंजानाया जागायजेनो आरो न जेरै जोंना मोनसे थालांबावदों मोसौ सौ मैसो थुखैनाय नङा होमबा नोंथां? दा बिदि बिदिनो गामि ओनसोलफोराव जोंना बर' हारिया मोनसे फोथायनाय दं। जेरै मोसौखौ मानि मोसौ बैसागु होननाय मोसौ बैसागु खौ माने जोङो मोसौफोरखौ दैयाव लांनानै आलु बा लाव फान्थावनि माने माला थुना गानहोनानै माबायाव दैसायाव लाङो आरो नोंथां। होनानै आरो बेयाव थुखैहैसै। थुखैनानै बाव मोनसे गान दंलायो खनलायनाय जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिदि होननाय। मोनसे मेथाइ रोजाबलायो आरो जोंहा। बे बे समाव दाथ' बे जोबना थांजोबनानै दाना नाथाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खोथा नोंथां।
औ नोंथां।
आ आथिखालाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बैसागुखौ सानथाम बा सानब्रैसिमल' रंजानाय बेखौ जों नुनो मोनसै। गोदो गोदायनि दिनावथ' जोंनि आइ आफा बा आबै आबौमोननि समावथ' बैसागु खौ सोरबा सोरबा स्नि सान गाहाम रंजायो जि सान गाहाम रंजायोमोन नङा होम नाथाय आथिखालाव जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरखौ नुला आरो दुखु गोनां बाथ्राया बेबो जे मोनसे नोंथां जोंहा जेनाखि बैसागु लानानै रंजाग्रा खाम, सेरजा, सिफुं, जथा, गंगोना बेफोरखौ जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मानि लानानै बैसागु रंजानायखौ नुनो मोनला। नङा होमबा‌ नोंथां? नुदों नुनाया नाथाय गोबां आं खम नुदों। बेनो मोनसे माने बांसिनानो बेफोर आगजुफोरखौ बाहायनो रोंला माने दामनो रोंला। जुदि दामनोनो रोङाबा जों बेखौ बोरै बाहायगोन नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ मोनसे माबा खालामनांगौ गामि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि जों बे बर' हारिनि दामग्रा आगजुफोरखौ जोङो दामनाय फोरोंनाय बेफोर मोनसे हाबाफारि लानांगौ बेफोरबायदि नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बिदिनो जोंहा बेनो बैसागुआव जोंहा आरो मोनसे दंबावोमोन। बेखौबो जोंहा मख'नांथारगोन मानो होनना बुङोब्ला बेबो मोनसे बैसागोजों बैसागोनि सायाव बर' हारिजों गिदिर सोमोन्दो दं गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरै खुंग्रि हाजो गाखोनाय नङा होमबा नोंथां दा बावखुंग्रि होनना बुंङोब्ला बियो मोनसे जारिमिनारि हाजो आरो जोंनि बर'फोरनि थाखाय। बै आं बिनि गोथौसिम थांला जिखुनु जाया आं ओरैनो सा याव होनलांसै बेनि सोमोन्दै माखासे जेरै बेयाव नोंथाङा सोरबा अन जालु अनजालिखौ गावनि मोजां मोननायखौ ओ मोननो हास्थायदोंबा बा मोननो लुबैयोबा बे हाजोआव बोसोरथाम गाखोयोबा माने बोसोराव खनथाम गाखोैयोबा ब बे बावखुंग्रि माबानि फोरबोनि समाव अब्ला नोंथांनि साननायफोरा गोसोनि साननायफोरा बा नोंथाङा सोरखौबा हास्थायदोंबा नोंथाङा गोसोआव माबा लुुबैदोंबा माने बेफोरो जा बुंंसारो आरोनो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
बर' हारिया बिदि फोथायो आरो नोंथां बावखुंग्रियाव गाखोनो नङा होमबा थिग ओ बिदिनो जोंहा बैसागुआ सानसे रंजानाय सानैन रंजानाय सानथाम रंजानाय सानथाम हायस माने दा रंजाथाव सानब्रैखौ रंजायो आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा-सि ख्लाफोरा आरो बैसागुखौ जोंनियाव ओरैबायदि रंजायो नोंथां जोंनि ओनसोलाव जेरै न' न' गिदिं गिदिं हाबनानै बेनाव हाबलाय बेनाव हाबलाय लों एसे एनै बैसो जौनि मुङाव एवनाय बेदर बा जौ गिसि माइब्रा बा माथा बेफोरखौ लोंनानै माने ओ रंजानायखौ जों नुनो मो न' न' गिदिं गिदिं बेेरांनानै आरो नैबे मोनसे हुदा दंबावो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा। बैसागु रंजानायाव जोंहा एसे एनै माबाफोर खांफायो नङामा नोंथां? एसे एनै थाइसे थाइनै रां एबा माइरं बेफोरबायदि मागियो औ ओमफ्राय जेलानाखि नोंथां बुंनाय बदिनो पिकनिक जायो लावखार ओंखाम जायो होनदों नानोंथाङा औ बिदिनो बे खांना मोननाय माइरं फैसा बेफोर लाइ लथरजों माने ओ लानानै थांनानै बैसागुनि जोबनानै अखानायै पिकनिक जाहैयो आरो नङा होमबा ना नोंथां माने लावखार ओंखाम जाहयो अबा खाथिनि दुब्लिफोराव नङा होमबा औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनिसिम जोबोद गोजोन थाबाय नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि माबायदि रंजायोै बैसागुखौ आंनो फोरमायनायनि थाखाय दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै औ नोंथां।